नोन द।
खुलुमबाय नोंथां।
मा खलुमबाय नोंथां।
नोंथाङा। जुदि दा एसे फ्रि दंब्ला आं बर'। रायजोनि बर' माहारिनि बा बर' आइजोफोरनि। माइ गायनायनि सायाव दसे रायज्लायनो होननानै सानदोंमोन।
अ जागोन जागोन बे नोंथां नोंथां जोङो। माइ गायनायल' नङा माइखौ माबायदि। बे गायो माबायदि मा खालामो गासैबो प्रसेसखौनो जों रायज्लायनोसै। नोंथांमोननिसिमा नोंथांमोननिसिम माबायदि गायो।
बेखाय बेखाय बे बेखाय। बेखाय आं नोंथांनिसिम मोननैसो। सोंथि लानानै फैदों बे सोंथिखौ। नोंथाङा आंनो एसे गुवारै बेखेवना होब्ला आं गोजोननाय मोनगौमोन।
औ दे जागोन दे।
नोंथांमोननि रायजोआव नोंथांमोननि ओनसोलाव। जोंनि बर' माहारिया माबाय। माबायदि आबाद मावो माबायदि माइ गायो बेनि बागै। एसे आंखौ गुवारै बुंना होनायबा आं गोजोननाय मोनगोन।
अ नोंथां जोंनि। गामि ओनसोल बा खाथि खालालि गामिफोराव। थ' गोदो गोदायनिफ्रायनो बिदिनो माइ गायबोदों आरो जोंनि गुबैयै आबादानो माइ बर'फोरनि। आरो जों माइ गायनायखौ आबाद। बा जोंनोथ' बुंनो थाङोब्ला जों गिबियावनो जों। माइ मोजां बिधान माइ बिदानखौ जोङो। सायख'नानै बेखौ जोङो मा होनो सोमना दोनो जोङो मोजां माबनो। सोमनानै दोननानै जों बिदिनो जोङो बिदिनो दब्लाय फिसा फिसा। सायाव जोङो हालेवनानै हाखौ। जेरैबायदि गोदो गोदायथ' हाल मोसौजों हाल एवनानै बिदिनो फोमोननानै। एवनानोय। जोङो बे दब्लाय दब्लायाव गुबुन गुबुन जाथोननि रोखोम। रोखोमनि माइफोरफोरखौ बिदिनो गुबुन गुबुनै आलि होनानै जों। बेखौ फोनाय जायो ओ बेफोरबायदि फोनानै। बिदिनो जोंना ओ माहासे बा देर मासनि उनाव जों। बेखौ फुनो हानाय जायो आरो देरो औ बे बेफोरबायदि बेफोर माहासेखौ जानाय उनाव देरनाय उनाव जोङो ओ आरो जेराव गायगोन जों बे जायगायाव जों हालेवो मोसौदो एबा थेग ट्रेक्टर दा गोदोथ' मोसौ दैोममोन आथिखालाव एसे थाब जानायनि थाखाय जों ट्रेक्टरखौ बायनायखौ नुयो मोसौ आरिफोरथ' गैखाला आथिखालाव नुनो मोनला बे ट्रेक्टरजों जों एवनानै ओ ओ बिदिनो ओ दस बिगा जि बिघा बा बिगा नैजि बिगसेोआव हा हालेवनानै जों बे खोथियाखौ फुयो जोङो मानसि लानानै हाजिरा खामला लानानै बबा न'नि मानसिफोरा ज' जानानै दाहोन रुवाथिफोरा बेखौ फुयो जोङो फुनानै बे आ आ मुथा खालामनानै आखि आखि खालामनानै बेखौ जों दुब्लि फोथाराव ओ बां खादो बेखौ रोगानानानै लाना थाङो जोङो लाना थांनाय बे बेफोरबायदि होयो बिदिनो जोंनि आइजोफोरा रुवानिफोरा बेफोरखो फारि फारिनो थख' थखायनो ब लायनो लायनो बेखौ गायो जों माइखौ बेफोरबायदिनो गायो गायो बेफोर गुबुन गुबुन जाथिनि बिदिनो ए बे गुबुन गुबुन जाथि बिफोर बिसोर माइफोरखौनो बिदिनो आलि होनाय जायो बेफोरबायदिनो जि माया जि बेखौ एक्सट्रानो गायो जों नेक्स् एक्सरा गायनाय जायो आरो जोङो औ आरो जोंनिथिंथ' बिदिनो बेफोर आसु माइ माइसालि माइ रनजित फोरखौ बांसिन गायो। आरो लोगोसे जोंनि बर' बर'फ्रा ओ आरो मोनसे गायबावो जोंनिया जोसा माइब्रा बेखौबो एसे बिबांनि गायो बे बेफोरखौ बेफोरखौ मागो दमसे फिथा जानो आनथान्दोल' बेखौ गायो आरो
उ नंगौ
बेनो गोबां र नि गायो आरो आरो बेफोरफोरखौ जोङो ओ ओ बिदिनो मास मोनब्रै मोनबा एबा मोनबा उनाव जोङो बे ओ माइआ देरनाय उनाव जोङो बेखौ ओ बे ज' ज'यैनो हाजिरा खामला लगायनानै जों बेखौ दाननानै हानानै बेखौबो मुथि खाखानानै बांखादो रोगानायजों न'आव लाबोनानै बेखौ मा मारान होनानै जिगाबखौ ओ एक्सट्रा आरो माइखौ एक्सट्रा खालामामनानै जोङो बेफोरखौ दुलियाव सोना दोनो बेफोरबायदि खालामो आरो जोंनि दा बेफोर आबादखौ जोंनि बर'फोरा जोंनिथिं ओनसोलाव आरो दाबो बेफोरबायदिनो खालामबाय दं आरो नाथाय आथिखालाव एसे सोलायदों ओ जोंनिया बुंनो थांबोला जों ओ जोंनि मारानखौ गोदोथ' मारान होबोलाथ' जों मोसौ दो होयोमोन नाथाय आथिखालाव मोसौ मोसौखौ गारनानै ट्रेक्टरजों होबाय। आरो दा जोङो ओ मो बिदिनो मारा होनाय मेसिन हंखारनायखायनो मेचिनाव होनायखौ नुबा जों मारन थाब जायो बेनि थाखाय होयो आरो जोंनिथिं बेखौनो बांसिन बाहायो आरो अ ओमफ्राय नों नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नोंथांमोननिथिं माबायदि दि गायो आरो मा मा माइखौ गायो बांसिन
उम अ नोंथां नों बुंनाय बायदिनो ओ एखे माबायावनो हाबाफारियावनो जोंनियावबो गायो बेबायदिनो ओ जोंनिया जाबाय जोंनि एरियायाव बा जोंनि ओनसोलाव एसे फोथारा एसे बेलेग बेखायनो माने किसुमान माइफोरखौ जोंनियाव गाया मानो होनब्ला दैनि एसे उसुबिदा थायो नालाय बेखायनो माने माइ जायगा लायै जायगा ओ बेखायनो माइसा माइसा माइखो जोंनिखोइ बांसिन गायो आरो बावानि माइखौ बांसिन फोनायबो जायो जोंनिखै आरो ओरैबायदिबो ओ माबा दङ नियम दङ नियम नङा आरो जेनेबा बेखौ जोंङो जोंनि नो आबादनि होननानै लाखादों ओ गायनानै माइखो आबाद मावाबाबो जोंङो ओ बैसागु बोथोरावनो माइ फोथार खौ हालेवनानै गुन्दै खालामनानै स खालामनानै मोजां खालामनानै बेवहाय ओ जोंङो माइ माइमा माइखौनो फोनानै उनाव दैज्लां दिनाव बिनि बिजौखौ हानानै मोसौनो जाहोनानै उनाव बियो फिथाइ थाइबा बेबायदि दिनो जोंङो आबादखौ मावनायबो जोंङो नुदों आरो बिनि लोगोसे जोंनिखै ओ दाबावै बर' माइबो गायो मानो होनब्ला बर' माइ गायनायाव मास मोनथाम बा मास मोनब्रै गोनांथि थायो नालाय बे मास मोनथाम मोनब्रै गोनांथि थिखौ जोंङो ओ गावनो फोथाराव थांनानै दाउ सखा नेनानै ओ अखा हायैनि आवगोलावनो हाखांजोबनानै ओ बेखौ मोजांङै ओ लाबोनाय जायो लोगोसे आं बेखौबो बुंगोन जोंनि ओनसोल लाव दासिमबो माइ फिथाइ बारा जाथों होननानै ओ मुलै बा ओ बेबायदि माने भिटामिन अर्गेनिक ओ बेसाद जों बाहायनाय बारा नुवा मानो होमब्ला ओ जोंनिखै ओ दैमानिफ्राय फैनाय फलका ओ दाबो जथेस्थ' मोजाङानो दं आरो ओ दि बेलायाव जोंनिखै आबाद मावनाया एसे गोब्राबबो बुंनो थाङोब्ला आरो बोरैबाबा सहसबो सहस होनोब्ला जों बेखौनो बुंगोन जेबो हासार होआलासिनो माइया हले मोजां जाखायो आरो हाग्रा थैनो आन्था जोंङो किसुमान मुलै होनानै हाग्राखौ फोथ फुथारनानै लोगोसे हाग्रा मुलिजो थैजोब आबा मानसिया थांनानै एरखुनानै बा हाग्राखौ दानस्रांनानै फोथारखौ समायना खालामनाय ए जों नुनो मोनो आरो लोगोसे नोंथां बुंनाय बायदियैनो ओ जोसा माइ माइब्रा माइ गायनानै ओ बेखौ बर'नोथ' गोनांथार अफ्रि संनो था खाय माइब्रानिबो गोनांथार बेबायदि आबाद माइ आबाद मावनाय जों नुदों लोगोसे नोंथां बुंनाय बाय दिनो आथिखालाव जोंनिखै सावरि बादालिबो जालायो माइ गायनायाव आरो माइ हानायावबो माइ रोगानायावबो आरो मेचिन हाबनो हायि जायगाफोराव मानसिया थांनानै बानना लाबोनानै बोरियाव लाबोनानै बा सिथ्लायाव दोननानै मेचिनजों नानायखौ जों ओ दाबो नुदों आरो बेबायदिनो ओ खामानिफोरा ओ सोलिदो आरो जोंनि ओनसोलाव
औ नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां
बिनि सायाव आरो नोंथाङा जुदि माबाफोर ओ मोजां रों ओ फोरमायनो हायोबा गोजोननाय मोनबावगौमोन
अ नोंथां अ जोंनिथिं नोंथाङा बुंनाय बायदि हासारनि खोथाखौ ओ जोंनिथिंथ' गोदो गोदायथ' हासार होनो गोनांथियानो गैयामोन जोंनि हायाव बेफोर नाथाय फायै फायै आथिखालाव सोर जिबा खमनियालागै जों गोबोर खि हासारखौ माबा खालामनाय आरो गोबाङानो बे माइ आबादखौ हाखांनाय उनाव ओ बेयाव माखासे बिदिनो बिफांफोर हासारनि बिफांफोर फोना होनाय जों नुयो बे हासार बिफांफोरखौ फोनाब्ला सेवबोला हासार जायो आरो जोंनिया बांसिन जोंनि गामि ग मोसौ थ' बयहाबो थाखायो गोबोरखि हासारखौ जोंनो बां सिन बाहायो आरो
उम उम
आथिखालाव एसे फैयै फैयै एसे माबा मुलि थैनाय माबाफोर बिदिनो हासार रासायनिक बाहायनायखौ एसे नुनो मोनबाय जोङो
होम
अ आरो जोंनिथिं मोनसे रोखोमनि माइ गायो बे माइ गायनायख आं मुंखौ बावगरबाय सोरोबा जों माइखौ खोथिया फोनानै आरो गायनानै गायनाय माइखौ आरो फुनानै जों आरो मोनसे मोनसे बिनिफ्रायनो सायख'नाय जोङो गायो बेखौ मा गायनाय होनदों आं बाहरबाय बेखौ बेखौ जागायनाय होनो जागायनाय बिदान होनो बेखौ माने बिदिनो खोथियाखौ फो ग्रोनानै खोथिया फुनानै गायनानै आरो बेखौ गायनाय जायगानिफ्राय फुनानै आरो बेखौ मोनसे मोनसे गायो आरोखौ थख' थख'नो आरो गोबां मोनसेयावनो गोबां माइ जायो आरो बे बेखौबो गायो जोंनिथिं गोबां रोखोमनि बिबांनिनो गायो आरो जों बुंनो थाङोब्ल नों थां अ बेफोरबायनो जोंनिथिं गायो आरो गुबुन जायगायावबो बे एखे रोखोमै एसे सोलाय सोल' जानो हानाय नाथाय एखेआनो जोंनि गायनाय आदबफोरा जोंनि बर'फोरनि
उम नंगौ नोंथां
होमबा नोंथां जोंहा समा जाबाय जोङो दोनथ'नोसो बेखिनियावनो